खौ
औ नोंथां।
औ बुंनायसाय नोंथां।
औ माने आं मोनसे बाथ्रा सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां।
औ औ जेनेबा दा दैज्लां बोथोरनि बागै एसे माइ गायनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ जागोन नोंथां सावराय जागोन।
औ जेनेबा जोङो माइखौ माबायदि गायो आरो माबायदि फोयो नोंथाङा इखौ इसे फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां माइ फोनाय होनना बुङोब्ला जोङो माइ गायनायनि सिगां जोङो फोना लाग्रोनायखौनो बुङो। बेवहाय माइ फोनो थाखाय जोंनिया एबा खोथिया फोनो थाखाय जोंनिया गिबियावनो मा माइखौ जोङो ओ सानसे साननै सानथामसो जोङो ओ बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमना दोननायखौ नुनो मोनो।
औ औ।
बे साननै सानथाम जानायनि उनाव जोङो बै ओ माइ सोनाय बस्थाखौ जोङो दैनिफ्राय बहनना लाबोनानै एसे दैया सरदनाय रखम बेखौ ओ जोङो ओ हा माने बोरियाव दोनो बे दोननायखौ जोङो ओ बेनि उनाव ज जोङो ओ बै ओ माइखौ ओ माने हायाव एसे ला ओ मोनसे जायगायाव दाबसे जायगायाव जोङो दोननायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ जोङो हमना माबा मा होनो बेखौ थास बिलाइ गेदोरफोरजोंबो जोङो बेखौ खोबना दोननायखौ नुनो मोनो। औ बेनि उनाव बेयो ओ सानसे दोननायनि उनाव बेयाव गाजा बेरो बे गाजा बेरनायखौ जोङो फोथाराव जोङो दब्लायसे एबा दब्लायनै जों हालेवनानै जोङो मा दै माबाखौ हाखौ जोङो फोमोनना लानाय जाग्रोयो
औ औ।
थुम होनना लानाय हायाव जोङो ओ माइखौ ओ सारनानै होनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दिनो बेयो जोंनिया ओ थामजि सानसोनि उनाव बेखौ जोङो गो ओ फुनो हानाय जानायखौ नुनो मोनो। नोंथांनि ओ जायगायाव माइ आबादखौ ओ माइखौ मा रोखोमै गायनाय। खौ नुनो मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां। बिदिनो नोंथाङा जा बायदि बुंदों बिदिनो जोंनियावबो माने खोथियाखौ बेबायदि फोयो आरोना नोंथां बेखौ फोनायनि उनाव थाम जि सान एबा थामजि साननि इसे बा-बारा जेनेबा खोथिया जौनायजों लोगोसे जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
थिया जौनायजों लोगोसे बेखौ बिदिनो ओ गामिनि ओ ओं जेनबा सेंग्रा सि ख्ला बोराय बुरै बिदिनो बेखौ फुदो। बियो फुनानै बे खौ फुनानै लायो सानसेबा साननै फुना लानायनि उनाव बेखौ माने ओम सिख्ला आरो बुरैफोरा बेखौ गायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो गोबां गोबां बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि खोथिया फोयो आरो माइ गायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ औ
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो औ बुंनायसाय नोंथां
बिदिनो दा बायदियावथ गोबां बायदिसिना मैगंफोरबो मोनो जेरै थास स भिन्दि उम भिन्दि बिदिनो लेस-लेस्रा खुमब्रा बिदिनो जो जोगोनार बिदि दिनो बायदि बायदि मैगं मोनो आरोना नोंथां।
नंगौनो
औ औ थाङा नोंथांनिसिम नोंसोरनि जा मा मा मैगं मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो जोङो गोबाङै लेस्रा फोरखौ न'फोरावनो गायनानै ओ जानायखौ नुनो मोनो। आरो लोगोसे जोङो खुमब्रा खुमब्राखौ जोङो ओ ननि उखुम मुदायाव गोबाङैनो थायनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो बे खौ जोङो ओ बारि फोराव जुदि ओ गायोबाथाय सां होनानै बानायनो सां होनानै थायहोनायखो सां होनानै थायहोनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बिदिनो जोङो जोगोनारद ओ आरो बुंनो थाङोबाथाय जोंनिया बेवहाय लेस्राखौथ' बुंखाबायानो ओ फिन भिन्दि आरो बिदिनो गोबां जोङो बानलुफोरखोबो नआवनो गायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेफोरखौ जोङो जि आबाद फोथार आबाद फोथाराव जोङो माइ गायनाय समाव जोङो बै जि माइ गायनो थाखाय नोंथाङा बुंनाय हा ओ सिख्लाफोरखौ एबा सेंग्राफोरखौ खोथिया फुनाय थाय समाव एबा माइ गायनाय समाव जोङो ओ बैफोरो जोङो मैगं मोननाय खौ नआवनो गायनानै मोननाय मेगं मैगंफोरखौ जोङो संनानै बैसोरनो जाहोनायखौ नुनो मोनो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा हेलौ नोंथां।
नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां
औ औ
औ बुंनोसै नोंथां
औ बिनो गोबां बायदि बायदिबो मैगं मोनो दा जेरै थास थासखौथ जों बायदि बायदिखौ जाजायो जेरै थास बिसं थास बि बार थास आथिं थास बि बेदर बिनि थासनि थास बुग्ला बिदिनो बाय बिबायदिखौ जाजायो आरोना नोंथां
औ नोंथाङा बुंबाय थास' नङा होमबा बे थास'खौथ जोङो गासै थास'नि गासै बाहागोखौनो जाजोबनायखौ नुनो मोनो नोंथां जोङो थास आथें नोंथाङा बुंनाय बायदिनो थास बिबार बे थास बिबारखौ जोङो ना गोरानजों ब जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां
गोथां दुंबो बेखौ जायो जोबोद गोथाव जायो बे जानानै
औ औ नंगौ
औ नोंथांनि ओनसोलाव थास आथिंखौ माजों जानायखौ नुनो मोनो नोंथाङा?
औ औ बिदिनो थास आथिं खौथ गोबांजोंबो जाजायो बेदरजोंबो जाजायो ना गोरानजोंबो जाजायो ना गोथांजोंबो जाजायो आरोना नोंथां आरो बेखौ ओरैनोबो जा ओरैनोबो जाजायो औ
नोंथाङा बुंनायसाय मा बायदि जोङो थास'खौ संनो हायो बेखौ फोरमायनाय नोंथां
औ औ थास आथिंनिखौ
औ
बिदिनो जों थासखौ जेनेबा बारिफोराव थाङो थांनानै बेखौ बिनि थासखौ थास आथिंखौ खानानै लाना फैयो खानानै लाना फैनानै बेखौ बिनि सा बाहागोनि बिगुरखौ गारनाय जायो आरो। ना नोंथां बेखौगारनानानै गोबां उम बि बिदिनो बेखौ सायो सायना लानानै बेखौ सुयो सुनानै दोनो दोननायनि उनाव बेयाव माने जेन थास'आ माना माने जाब बोला माना बिनि थाखाय बेयाव गोखै एसेबाबो होनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ औ बेखौ बिदिनो थाव थाव पियास होनानै गोबाव एवफ्रामनाय जायो आरो जेन जों जाबा जोंनि गोदोनायाव माना बेनि थाखाय बेखौ एसे गोबाव एवफ्रामनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ।
थाव एव-एवफ्रेनायनि उनाव बेयाव दै होयो बिदिनो गोखैखौ हरो गोखैखौ हरनायनि उनाव जिखिनि मस्ला मस्लि नांगौ बेखिनिखौ होयो होनायनि उनाव आरो दै हरो जेनेबा बेयाव नोङो ओरैनोबो संजायो जेनेबा ना गोथांजोंबो संजायो नालाय ना गोथांखौ नोङो एवफ्रामनानै लाग्रोनानै उनाव बि गोदौबाय थानायाव माने नाखौ नाखौ हरजायो आरोना नोंथां हरनायनि
नंगौ नोंथाङा बुंनाया थार आरो जोंङो थास' बुङोबा बेवहाय जोंङो थास'नि बिलाइ फिसा फिसाखौ जोङो खानानै जायो। बेखौ जोंङो थास बेथ्रि होननानैबो बुङो नों थां बेखौबो नोंथां नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोङो ना एबा जोङो बेदरजों जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ
औ नोंथां
नगौ नोंथां
नोंथांनि ओनसोलाव आरो माबाफोर ओ माबाफोर जानायखौ एबा जाग्रा ओ मुंफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ औ जेरै बिदिनो जो जाबो गोबां बिदिनो आबाद मावो आरोना नोंथां जेरै आं दानिसो आगोलाव बुंखांबाय थिंगिस्रा बिफोरनि बेफोरखौ आबाद मावो आरो गोबां बिदिनो जिखिनि माने दैज्लां बोथोराव जिखिनि मैगं थाइगं जायो जेरै पथल जायो बिदिनो जि फालौ बिदिनो जिखिनि माने दैज्लां बोथोराव आबाद जायो बेखिनिखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ थ नोंथांनि ओनसोलाव जेनेबा जों बुंनो थाङोबा थाइसुम थायसुमखौबो मोनोना नों थां
औ मोनो नोंथां।
औ बेखौ जोङो ओ मैगं बानायनानैबो जानायखौ नुनो मोनो। आरो लोगोसे बेखौ जोङो गो गोथाङैनो बेनि साहा बाहागोनि बिगुरखौ जोंङो लेमनानै गोथाङैनोबो संख्रि बानलु एबा जोंङो पियास होनानै जोङो बेखौ ओ गोथां गोथाङै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंङो ओ जोंनि जायगायाव गोबां रोखोमनि बे न'आवनो बानायनानै ओ दिहुननाय एबा जोंङो ओ मोननाय गोबां जाग्रा मुवाफोरखौ नुनो मोनो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां ओ समाबो जाबाय जोंनिया
औ औ दे नोंथां गोजोनथों नोंथां औ गोजोनथों